खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ गिबि गिबियावनो ओ मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाहैबाय।
गोजोननाय थाबाय।
औव ओमफ्राय जों दा मानि टपिकै मानि सोमोन्दै रायज्लायगोन नोंथाङा बेखौ ओ ससे बुंफ्रना हायोबा ससे बुंफ्रनानै होग्रोदो
हागोन दे जोङो दा औवा औवा नि टपिकखौ लानानै रायज्लायनो सानदों दायो जोङो आङो नों नोंथांनियाव सोंग्रोनोसै जोङो औवाखौ औव औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायनाय जायो।
औव आं दा बुंनोसै। औवखौथ' माने गोबां खामानियाव बाहायनाय जायो। जेरैहाय दालां खालामनाय दालां बानायनाय ओ न' बानायनाय आरो बिदिनो न' बानाय न' बानायनाय आनिफ्राय बिदिनो न'नि बेराफोर बानायनाय माब्लाबा आरो हाबानि जेरैहाय हाबानि ओ पेडेल उनु सोंनायफोराव बेयाव बेफोरावबो बाहायनाय जायो। औवाया दानिनि दिनाव दानि दिनाव गोदोनि दिन गोदोनि मुगाजों दानि मुगाजों गोबां आलादा गोबां बां आलादा मानो होनना बुंङोबा ओ दानि दानि जुगावहाय ओ गोबां औवाया जोंनि थाखाय गोबा गोबां गोनांथिथार। गोदोनि जुगाव ओ बा औवाखौ बाहायनाया गोबां खममोन। इनिफ्राय दानि दिनावहाय गोबां बांसिनानो न' न' खालामनाय जायो। न'आव जेरै ओ सुंथानो थाखाय। ओ बिदिनो ओ गाखोनानैहाय बा भारा बानायनो। ओमफ्राय बिदिनो ओ बिल्डिं खालामनायावबो बिदिनो साइड साइडआव खुन्थिया गायनानैहाय जोङो ओ खाबथा खोबथाब खालामनानै स्टेन बायदि खालामनानैहाय जोङो बागायनानै। ओ मानबायनानैहाय बेयाव ओ थक्था थक्था होनानै जोङो बेयाव ओ मस्लाफोरखो जोङो बेयाव ओ मददनि थाखाय जोंनो नांगौ औ बाहायनाय जायो आरो औवाया गोबां जातनि दङ ओ बिदिनो फिसा गिदिर उन्दै बिदिनो गोबां दं आरो औवाखौ जोङो औवा मेवाय जेरै औवा मेवाय बेखौ जोङो ओंख्रिबो जानाय जायो।
ओम।
औ।
लोगोसे औवाया मोनबैसो रोखोमनि दं?
औवाया गोबां रोखोमनि दङ आं दा मोनथाम रोखोमनिखौल' मिथिगौ ओ जेरैहाय ओ जाथि औवा दङ बुरका औवा दङ। बिदिनो फिसा बै थेरे औवा ना मा होनो थेरे औवा दङ। ओमफ्राय ओमफ्राय औ बिज बिजलि औवा। औ आरो बिदिनो गोबां बायदि बायदिफोर दंबावो आरो गुबुन हादोरावथ' गोबां बायदि बायदि दङ औवानि जारा आलादा आलादा महरनिबो थायो। आरो औवानि महरा गोबां गोबां आलादा आलादा गाबनिबो थायो मोनसे गोमो गाबनिबो दङ।
दङ दङ।
औ।
औ।
इनिफ्राय नोंथाङा ओ दा औवानि सोमोन्दैबो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हायोब्ला।
औवाखौ औवाजों जोङो जोंनि जेखाइ खबाय। जेखाइ हेबो जोङो जेखाइखोजों जोङो ना गुरनो थाखाय जोङो जेखाइ हेबनाय जायो। लोगोसे खबाय खबायखौबो जोङो ना गुर गुरनायावनो ना गुरनायाव खबाइखौ बाहायनाय जायो। लोगोसे जों जोङो आरोबाव मा होनो जोङो संग्राय बर'नि संग्राय होनो जोङो संग्रायखौ जोङो माइरं जावनो थाखाय बाहायनाय जायो बेजोंनो लोगोसे सान्द्रि सान्द्रिबो होनो सान्द्रिखौ जोङो माइरं सालिनायाव बाहायनाय जायो लोगोसे जोङो औवाजोंनो गोदोनि दिनाव न'खौनो फ्राय न'खौनो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन
औ
औवा न' खुन्था बेरा होनाय फारफ्रोमबो जोंनि बर' माबायाव मानसि सुबुं हारिया औवाजोंनो बहुद बेरा होनाय बेरा दुमनाय न' लुनाय बेफोराव गोबां बाहायो
औ
नोंथाङाबो गोसोआव दंबा खोन्थाना होबावदो
औ ओ नंगौ औवाखौथ' जोङो ओ गोबां बिदिनो ओ मा होनो जोङो आरो बायदि बायदि खामानियाव बाहायनाय जायो ओ जेरैहाय जोङो दालां बानायनायावहायथ' नांखावगौ जेरैहाय जोङो ओरै धालाय खालामनोबा ओरै थुबथानो गोनां जायो टागफोर जेरैहाय डक्टाफोरजों ओरै जोङो सुंथालाबायनो गोनां जायो औ औ आनिफ्राय बिदि दिनो दैमा गोलावफोराव बेफोरावबो गोलाव ओ मा होनो दलं खालामनो गोनां जायो बेफोरावबो नांगौ बाहायनो गोनां जायो। आरो औवाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार नांगौथि आरो ओमफ्राय बिदिनो आरो गोबां बायदि बायदि ओ बेखौ जोङो गोबां ओ खामानियावबो बाहायनाय जायो जेरैहाय बिदिनो ओ जोङो गोदोथ' औवाजों जोङो बोरसिबो बोनोमोन ना बोनोमोन नाबो बोननाय जायोन औ औ बिदिनो ओ गोबां बायदि बायदि नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औवानिफ्राय औवानि जेला औवाया गोरलै जायो बे गोरलैखौबो जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइ हिसाबै जोङो जानो थाखाय न'आव लाबोनाय जायो
औ
औवा मेवाइजों लोगोसे जोङो अनला ओंख्रि संनाय जायो
औ
उम
ओमफ्राय ओ औवाया दिनैनि दिनावहाय गोदोनि जुगनिदो गोदो नि समजोंहाय दानि सम समजोंहाय दानि मुगाजोंहाय माबायदिहाय ओ गोनांथि नोंथाङा एसे फोरमायना होदो हायोब्ला
गोदोनि दिनाव गोदोनि दिन आरो दानि दिन गोदो जोङो औवाजोंनो ओ फ्राय खामानिखौ औवा नङाबानो जोंनो खामानि गैया बायदि जायोमोन लोगोसे दानि जुग दानि जुग बुंनो थाङोबा दानि जुगाव जोङो गासिबो पाक्का इथा बाला अन्थाइनि इउस खालामनाय जायो
औ
फ्राय जोङो औवायानो गोदोनि दिनाव होनोबा जों औवानि फ्रायनो लेखा बानायो होननानैबो जों मिथियो औवाजोंनो लेखा बो लेखाबो बानायनाय जायोमोन गोदो
औ
दाबो बानायो
औ
लेखाजोंनो बहि लेखा गासि बोनायो होननानै जों मिथिनो मोननाय जायोमोन आरो
औ
उम
आरो आरो औवाखौहाय जोङो जेरैहाय ओ औवाखौ जोङो ओ माबायदिहाय बिधान माबायदिहाय जोङो फुलि खालामनाय जायो। जायो माबायदिहाय गायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औवाखौ जोङो गायो। औवा मुराखौबो गायबाबो जोलै हिसाबै फोथांनानै लाखिनो हायो लोगोसे जाय औवाया गुदियाव मेवाइ बा गाजा बेरजेननाय ओंखारहांनाय बे औवाखौ गायो। बा जोङो जोलैखौ थाब एरहोनो हानाय जायो आरो
ओमफ्राय ओमफ्राय औ।
गोजान जोङो न'नि जाय जों न'आव थाग्रा बे जायगानिफ्राय जोङो एसे गोजानाव गायनाय जायो।
उम आरो ओम आरो आरो गोदोनि गोदोनि मुगायावथ' आरो बैसां गैयामोन। जेब्ला जोङो बैसां गैयै समाव औ बैसां गैयि समावहाय जोङो जेरैहाय बेखौ औवा गोजा औवा गोजा औबेबा गोजानि मा होनो जोङो बैसां गायनानै जोङो उन्दुनाय बेफोरबायदि ओ मा होनो। बैसां रावखौबो गायनाय नुला नोंथाङा। बे बैसांखौ दानि मुगायाव ओ बा गोलोम बोथोराव। गरम बोथोरावहाय जो दंफां साया सिङावबो जोङो जिरायनो थाखाय जोङो जों जोङो जिरायनो थाखाय जिरायसालि बानायनाय जायो आरोना।
औ औ जायो जायो। जोङो बैसां बा जोङो गोदोनि दिनाव जोङो दंफांजों बैसां बानायनाय जायामोन लोगोसे जोङो न' न' औवाजों जोंनो बैसां टेम्परवारिबाबो जोङो गोरलैयैबाबो बानायनो हायो। जायोमोन आरो
औ
औवाजोंनो फ्राय औवाजोंनो जोङो दा जों नुयो जे औवाजोंनो सियारबो बानायो औवाजोंनो सफार सियारबो बानायो औवा जोंनो फालें बानायनायबो जोङो नुनो मोनदों बा दा आजि खालि दाबो सोलियो माने बे औवाजों सियार बानायनाय। औवाजोंनो सफा बानायनाय बेफोरखौ बानायनाय जा जायो आरो
औ नंगौ।
आरो ओमफ्राय ओ जेरैहाय जेरैहाय जायफोर जेनेबा ओ दैज्लां फोर बा गोलोम बोथोर बा अखा बोथोराव अखा बोथोराव जोङो दैज्लां गां दै जानानै लोमफावजोबनानैहाय। ओ जेरैहाय बिदिनो सोरहाबा न'खरा बुखार जाजोब्बाय बुखार थायोब्ला बिदिनो जोङो ओ टेमपरारि थायैनो थाहै थनो थाखाय मोनसे गुबुन जयगा औ ओ बिदिनो ओ मोनस बेफोरबायदि औवाया जोंनि थाखाय गोनांथार ओ जोङो गोनांथार होननानै मिथियो औवाया जोङो बा बेयाव केम्पिं खालामना थाहैथ'नो थाखाय जों बे औवाखौ गोनांथि जायो ना।
गोनांथि जायो नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नंगौ।
दा औवाजोंनो
औ।
औवाजोंनो साथा बेरा औवाजोंनो जोङो बेरा न'नि न'नि बेरा बा साथा बेराबो होननाय जायो।
औ।
बेरा हेबनाय जायो बाहायनाय जायो।
औ।
न'आवनो जोङो औवानि बेराखौ बाहायनाय जायो आरो।
औ।
उ।
गोजोनबाय नोंथां ओ दा जोङो दिनैनि रायलायनायखौ जोङो एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां जागोन दे नोंथांजों रायलायनो मोननानै नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय।
औ दे गोजोनबाय नोंथां।
गोजोनबाय ओं।